औ ओ गिबियावनो गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनो बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिंबो हामलायनाय थाबाय
औ। अब्ला आं नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ सरायजागोन दे नोंथां औ औ। हागोन।
औ अब्ला। नाफाम आरो ना गुरनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आां नोंथां।
औ औ जों। बिदि नाफाम बानायनो थाखायथ' नाफाम नाफाम बानायनो थाखायथ' जोंनो बिदिनो नानि गोनांथि जायो नाल लाय नााजोंसो बानायनाय जायो बेखौ बेनि थाखायनो जों बे नाखौ ओ बायनानैबो बानायनो हायो आरो जोङो बायाब्लाबो बिदि न'आवनो गुरनानै बा सारनानै जोङो बे नाखौ गुरना लाबोनानै जाखिनि ना मोनो बे फिथिख्रि सें बेफोरबायदि बायदिसिना आरो बोथिया बेफोरबायदि जोंनो बानायनाय जायो आरो बे नाजों आरो जोङो बे नाखौ गुरना लाबोनानै जोङो बेखौ माने एसे ओ फोराननानै जों बिदिनो ओ साननै सानथाम बिदिनो जोङो सोना दोननांगौ आरो ओ। माबाफोर बयामफोराव बे सोनानै जोङो सोना दोननांगौ आरो बेखौ माने फेसेवनांगौ आरो जों बेनि फेस एवनानै बे बिदि फेसेवनानै होननानैसो जों बेखौ साननै सानथाम बिदिनो एसे गोबाव गोबावसिम माने जों बेखौ फेसनना दोननायनि उनाव जोङो ओ बेखौ देयो आरो देनानै जोङो बेखौ माबाफोर माबाफोर मोनसे आइजें फोराव जों बेखौ जुथुमनानै दोननाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो। आरो बिदि ओ देनानै जोङो गथा माने बिदि लारु ओ लारु बाय बिदि गल गल बिदि खालामनानै जोङो गथा बानायनानै जोङो दोननाय जायो आरो बे नाफामखौ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आरो जोङो ना गुरनाय होनबाथ' बिदिनो बा ना बिदिनो हाखरफोराव गुरो आरो बिदिनो ओ बहाबाफोर ओ बहाबाफोर दैमा दैसाफोराव थाङो आरो ना गुरनो थाखाय जोङो
औ थारैनो नंगौ।
ओ बिदिनो ओ जों दुब्लि फोथारफोरावहाय ना हमनो थाखाय जोङो ना ना हाबनो थाखाय जोङो माबा मोनसे ओ हाख'रफोर बानायनानै दोननाय जायो आरो जेरै दुब्लियाव हाखरफोर बिदिनो जावनानै एसे फिसा हाखर एसे फिसा हाखर जावनाय जायो बे हाखराव ओ जाहाथे नाफोरा अखा हानानै नाफोरा जाहाथे हाब हाब फैयो आरो जों बेयाव नाफोर थानो थाखाय गयनि दुखा बा माबा मोनसे जाबोर जाबोर होना दोननाय जायो आरो जों बे हा ख'राव ओ जाहाथे बेयाव नाफोरा हाबनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो सा खौ दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जे जेब्ला आ बिदिनो मालाबा फोर जोङो ना गुरनो थाङोब्लाथाय ना सारनो बा हमनो थाङोब्लाथाय जोङो बे हाखरखौ सारनानै बेनिफ्राय ना हमनाय जायो आरो जोङो बिदिनो जोङो बायदिसिना ना रोखोमनि ना मोननाय जायो जेरै फिथिग्रि बोथिया ना आरो ना मावा सें ना गोरि ना आरो मागुर ना बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो बिदि सारनानै मोननाय जायो। आरो जोङो गुरनो गुरनो थाङोब्लाबो जोङो बहाबाफोर गुरनो थाङोब्लाबो दैमा बा दैसाफोराव जोङो फिसा फिसा बिदिनो ओ हाख'रफोराव जोङो जेब्ला गुरनो थांङो अब्ला जोङो बिदिनो मोननाय जायो आरो नाखौ आरो औ आरो जोङो ना हमनो थाखाय ना गुरनो थाखाय जोंनो ओ जेखायनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो जेखाइ जेखाइखौ बायनानै लानाय जायो आरो जेखायफोरखौ आरो ना लानो थाखाय जोंनो खबायाइ नांगौ जायोना बेनि थाखायनो जों सबायखौबो लांफाखायो आरो बिदिनो ओ जुदि जोंना थ' बिदिनो बारा एसेबां माने न'आव थाखाय नालाय जायखाया बेनि थाखायनो जोङो। बे जेखाइफोरखौ ना गुरनो थाखाय बाजारफोरनिफ्राय बायनाय जायो बांसिनानो जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायो‌।
औ नंगौ थार
ओ गामिफोरावबो मोननाय जायो बिदिनो मानसिफोरा माने फानो नालाय बेनिफ्रायबो बायनाय जायो आरो जोङो। ओ बेफोरबायदिनो जों ना गुरनो थाङो बिदिनो ना हमोहैयो आरो बेफोरबायदि। आरो जोंना सारनो थाङोब्लाथाय बिदिनो ओ बाल्थिं बा माबा मोनसे गामला बेफोरखौ लांनाय जायो आरो। ना सारनो थाङोब्लाथाय औ औ औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ गुरनाय जायो नामा नाफोरखौ?
नोंथां बुंनाय बायदिनो जायो नोंथां आं एसे बुंनोसै बारा गोलाव नङब्लाबो दा जों बयबो मिथि खागौ ना गुरनो थाखाय जोंनो जेखाय नांगौ होननानै नोंगौना नोंथां औ थिग बेबायदिनो जखाय नङाबा सेंगाय नां
औ औ औ।
ना लानो जोंनो खबाय नांगौ जायो। बेबायदिनो बिलो एबा दंग'फोराव जोंनि जि बर' आइजोफोर बेफोरो बिसोरो बिनि दंग' एबा दैसाफोराव थांनानै ना गुरनानै बेनिफ्राय मोनबोनाय नाखौ हाथायबा बाजाराव एबा जि खौ जोङो गुरला बाजार होनानो जायखौ बेलासिनि हाथाय बेयाव फान फोयो आरोना बाव जाय जि जि नाखौ जों फानो एबा जों जायो बे नाखौ बिसोरो गुरना लाबोनानै हाथायाव फानो बे नाखौनो जोङो बायनानै लाबोना जाफैयो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो बिसोरो बे नाखौ फाननानै जिखिनि मोननाय रां बेजों बिसोरो गावसोरनि जि जिउ खुंनाय राहा बेखौ बेजोंनो सामलायलाङो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो आथिखालनि दिनावथ' ना गुरनाय नुनो नुनाया एसे गोब्राब बानो जाबाय मानो होम्ब्ला आथिखालनि दिनाव दा बांसिनानो न'खर न'खर हाखर खायफाया जादों खायफाया गैया बिब्दिनो नानि फार्म बुङो नोंथां। जायखौ बानायो आरोना नोंथां। औ बेनि उनाव बे ना खौ फाननानै हाथाय बाजाराव फानफै आरो ना लाना फैनानै
औ।
औ बेनिफ्राय बेखौनो जों बायना जायो बेनि थाखायबो जानो हागौ आरो दाना गोबां सुबुङानो समनि आंखालबो जाना फैदों जायनि जाउनाव बिबदि ना गुरनाय बायदि बेफोरदि खामानियाव सोलाबब्ला जाहैनो हमदों आरो नोंथां।
औ।
नाथाय आवगायनि दिनाव नायनानमोन नायोमोनब्ला आवगयनि दिनाव गोबां सुबुंफोरानो ना गुरनो थाङोमोन आरो ना नोंथां
औ औ
दा आं बिदिनो औ बुंसाय नोंथां औ
बे नाफोरजोंनो नाफामबो बानायनाय जायो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां अब्ला आं नाफामखौ एसे बुंसै नोंथां दा जों मिथिखागौ नाफामखौ बानायनो जोंनो ना नांगौ जायोना नोंथां औ बिब्दिनो जों नोंथां बुंनाय बायदिनो नाखौ जोङो दैसा एबा दै दंग बायदियाव गुरनानै नङाब्ला हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै आरोना जोङो गिबियाव फोरानग्रोयो नङाब्ला खायफाया अराव हांनायबो जायो आरो ना नोंथां
औ
औ बिनि उनाव जोंनो नाफाम बाननो जोंनो आरो नांबावगो थास गोसोम देन्था जायखौ जोङो औ जाय खौ जोङो ना बे ना फोराननाय एबा ना गोरानजों जोङो मोजाङै दोखो दोखो देग्लिनानै जों बेखौ मोनसे बेंखन महर एबा दुलुर दावदै महरै जों बानना दोननो नोंथां नङाब्ला बानायाबो बानायालाबानो दोननोबोहागौ नोंथां बेनि उनाव बे मोजां दिग्लिनाय जि थास देन्थाजों ना गोरानजों देग्लिनाय जि गुन्दै बेखौ जोङो औवा हासुं एबा भयामाव सोना दोननाय जायोना आरो नोंथां
औ औ नोंगौ
बेनि उनाव जों बिखौ थालिर बिलाइ नङाब्ला थास बिलाइजों बे औवा हासुं एबा भयामनि खुगाखौ मोजां होेथेनानै जोङो हाजों एबा हाब्रुजों मोजाङै लिरथेना दोनो मा जाहाथे बेनि जि उखुन्दै उखुन्दैया जाह लाङा जाहाथे गुबुन जिबसाफोरा बेयाव बानो हायो आरो ना नोंथां औ बेनि उनाव बेखौ जोङो दानथाम एबा दाननैयालासे दोननाय जायो नोंथां नाथाय आवगायनि दिनाव हा सिङावबो फबना दोननाय जायोमोन आरो ना नोंथां नाथाय आथिखाल दिनाव दाना बिब्दि हा सिङाव दोननाय बारा नुनो मोनला आरो बेखौ दान मोनथामनि उनाव बोखां बोख फिननानै आरोबाव बेखौ फिन खेबसेबाव एवफिननाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
बेनि उनाव बेखौ फिथा फिथा महरनि बाननानै जोङो उनाव बेखौनो दोनथुमनानै उनाव बेखौनो जोङो जायो जेरै जों बेखौ गोबां जेरै ना ना बेयो ना नालाय बेखौ जोङो ओरैनोबो जायो गोरानै नोंथां औ आरो बेखौ गोबां बायदि हाग्रायाव मोननाय जि मुलियारि मैगं बायदिजोंबो जोङो जायो नोंथां। औ बिब्दिनो आरो जोङो नाफामखौ थास' था गोसोमनि देन्था मोनाबाबो जोङो खुमब्राजोंबो बानायनो नोंथां।
औ औ
औ
औ बिदिब्ला नोंथां औ जोंना माने समाबो जाना फैबाय नालाय बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।
औ दे।